औ नोंथां खोनादों।
अ दायो जों रायलायगोन बोथोरनि सोमोन्दै रायलाय जागोन ना नोंथां? आथिखालावथ' बोथोरा गोलोम बोथोरानो जानानै दं नालाय।
औ
बोथोरखौ जों मोननै रोखोमाव मोननो हायो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर आरो आथिखालाव गोलोम बोथोर जानानै दङ गोलोम बोथोर बिदिनो गोलोम बो थोराव जोङो माइ गायो माइ फुयो। बिदिनो नोंथांमोननि गामिफ्राव गोलोम बोथोराव आथिखालाव माबायदि रोखोमै दङ जा थासारिफ्रा?
औ जोंनावबो बिदिनो गोरोम बो थोर समावनो माइ गायनायफोरा जायो ओमफाय दा समावथ' खोथिया फोगासिनो।
औ नोंगौ नोंथां
खायसे खायसे जायगायाव फोबाय होनबाबो खोथाया जौआ खै आरो ना गायनो हा जाथ'वाखै किन्तु
आदिखालिथ' आथिख अ नंगौ नोंथां ।आथिखालाव गोलोम बोथोरा औ नोंथां माबायदि थासारियाव माबायदि जानानै दङ माने दुंहावहाव जादोंना बिदिनो एसे सुदेब देम बार बारनायजों दोमैलुलु जानानै दङ माने?
औ नोंथां जोंनि औ जोंनि जायगायाव दासान्दि बांद्राय दै गैयिनि थाखाय एसे फोथारफोरा एसे खरान जानानै दङ आरो। माने अबावबा अबावबा जायगायाव
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नि जायगायावलाय माबायदि सोलिगासिनो माने बोथोरा दासान्दि?
जोंनियाव बिदुङा बारा जादों मानोना आथिखालावहाय सुबुं माहारिया बांसिन जानायनि जाउनावनो बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ बुंजायो माने आथिखालावहाय मा सुबुं माहारिया बांबोनाय लोगो लोगोनो बोथोरनि बिदुङआ बो बांनाय बेबायदि थासारियाव जोंनो बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमदों बिदियावनो गोलोम बोथोरावहाय ओ बिदुङा बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा दा समाव ओरैनो गरम बो माबायदि जायो बांद्राय गरम ना बांद्राय एसेबां गरम नङा?
गरमानो जायो नोंथां बिदिनो गरम दुंहाव हाव थासारि बिदिनो थानो हायै जायो एखमबा समावहाय गोजौआव थानानै माखासे स समाव बिफां सायाव गोदोनि समाव बिफां सायाव थानानै एसे बिदुंखौ खारहोनो हायोमोन नाथाय दानि समावहाय बारा बिफां सिङाव थाब्लाबो गस्ला थुननानै गोलोमनांगौ जायो आरो बिफां सिङाव थाबाबो थानांगौ जायो आरो बिदिनो बिफां सिङाव थाब्लाबो थाम्फै बायदि आरि मुवा बेसा बायदि एम्फौफोरजों अरजानां गौ जायो आरो बिनि थाखायनो गोलोम बोथोरावहाय मोजाङै थानो मोना आरो थानो हाया।
औ नोंथां
नोंथांमोननियाव माबायदि थासारियाव जानानै फैयो गोलोम बोथोरावहाय?
औ जोंनिया थासारिया ओरैबायददि जानानै दङ आरोना माने जोंना मा होनना बुङो दंफां दंफांफोरा बांद्राय गैसोला आरो जोंनि बेवहाय बिनि थाखायनो माने बे दुंनाया बांद्राय जायो आरो माने ओ गोदो हाग्रा बंग्रा दङमोन बेफोरखौ दानफायनानै माने फोथार खालाम जोबबाय ओमफ्राय बबेबा बबेबा बरि बेवहाय माने सासुवा जायो होननानै दंफांफोरखौ दानो आरो खायसे बिदियाव माने एसे जोबलांगासिनो नालाय बेनिफ्राय बिदुंङा जोंना बां बोगासिनो दङो आरो एसे गामि एरियाफोराव ओमफ्राय दा समावथ माइ गायो नंङा होनबा ओमफ्राय थिं माबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो एसे बुंदो नोंथाङा
जोंनिथिंजाय माइखौहाय आ एसे बिदिनो मोसौ मैसोफोरजों हालेवो आरो बांसिन आथिखालावहाय ट्रेक्टर बिनो गोदान लोगो लोगोनो बिदिनो सोललिनाय ग्लबेलायजेस हाबनाय लोगो लोगोनो आथिखालावहाय बे गुबुन मुगाफोर गुबुन जायगाफोरनिफ्राय लाबोनाय ट्रेक्टर मेसिनारिफोरजों हालेवनाय जायो आरो हालेवनानै आरो बेफोरखौ माबानानैनो मेसिनफोरजों गायनायखौबो नुनो मोन बाय आरो आथिखालनि मुगायावहाय गोदो खोनायल'सो माने एसे बिदिनो बारा गोबाव जायाखै फैनायाबो मिसिनफोरजों गायनायखौबो नुनो मोनबाय एसे एनै बिदिनो हानाय खौबो मिसिनजोंनो नुयो आरो आथिखालावहाय बिदिनो ट्रेक्टर फोरावहाय मेचिन सोनानै हानाय बिदिनो बेफोरबायदिनो नुनो मोनो नोंथांमोननियाव नोंथांमोननिथिंजायलाय बिदिनो माबायदि प्रसेसआव गायनाय जायो माने ट्रेक्टरफोरखौ माबाजों माइ गायनायफोरखौहाय गोलोम बोथोराव
औ नोंथांजोंनाबो एखे बिनि बायदिनो जोंनाबो दाना मोसौ बाहायला आरो बांसिन ट्रेक्टरखौनो बाहायो माने
अ दानि नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ दानि जुगावथ' ओ बांसिन गोनोखो मुगाजोंनो खारलांनो हमबाय बिदियावनो गोलोम बोथोराव जानाय जा बिदुं बेफोरबो बिदिनो थासारिनि गेजेरजों समनि मानसि बांनायनि गेजेरजोंनो दुंलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो आरो बिदिनो बाहायनाय बे ट्रेक्टरावहाय थाव बाहायनाय बायदि बेफोर दुंनायनि गेजेरजोंनो माखासे बे थेग माइ गायनायावहाय हाल एवनाय हाल एवनाय जा हा बे हायावहाय हासारफ्राबो खमायलांनो हमदों आरो बाहाय माखासे हासार रासायनिक हासार बायदिखौबो गारनानै होनायखौ नुनो मोनदों माइ गायनायावहाय बेफोरबायदि नोंसिरनिथिंजाय बबे हासारखौ बाहायो माइ गायनायाव नोंथां?
ओ फ्राय माइ गायनायाव बाहायनाय हासार होनब्लाथाय खार हासार होनना बुङो आरो खायसे ओमफ्राय आंथ' एसेबां माइनि बागै मा हासार होयो बेखौ एसेबां मिथिया आरोना ।
अ
ए ओमफ्राय नोंथां नोंसि मा माइ गायनाय जायो मा मा रोखोमनि?
जोंनियावथ' माइखौ गोबां रोखोमनि बिदिनो गोदान रोखोमनि गायो आरो गोजाम रोखोमनि गायो बिदिनो ओ जोसा माइब्रा आ जं बिदिनो परिमल, रन्जित बायदि आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां दं बायदि बायदिनो बुंजोबनो हाया आरो अबेखौबा अबेखौबा सिनाया माने माइखौ आंबो दासिमबो। माने आंबा दासिमबो बारा माबा नङा आरो माइ आबादाव एसेबां माने मोजाङै रोंगौथि गोनां नोङा आरो। नाथाय बिदिनो माइ गायनो रासायनिक हासारखौ बांसिन होयो आरो आथिखालावहाय माने माइआ मोजां जानायनि थाखाय। गो गोदोथ' गोबोर हासार जोंनो एसे गोबोर मोसौनि जा मोसौ दुब्लियाव खानानै मोसौ खिनाय दंमोन बेफोर हासारफोरजोंनो दोहाय माइखौ मोजाङै गायनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय रासायनिक हासारजों गावसिरनि मुलाम्फाखौ नायनानै गायनाय जायो। बेबायदिनो गोलोम बोथोरावहाय माइखौ गायनाय जायो आरो जोंथिंजाय।
माने बेफोरबायदि हासारनि थाखायनोथ' माने आबहावाया गुबलें जायो आरोना।
आबहावाया औ हासार आरो बैसोर गारि मथर टर बायदि आरि बारि बाहायनायावहायनो थाव बायदिनि गुबुंले बार उखुन्दै गनायफोरजोंनो थासारिया दुंहाव जानो हमबाय आरो खामानिफ्राबो गो लै जालांनो हमबाय नालाय बिनि गेजेरजों
औ बेजों बेनि गेजेरजों दा दानि बायदिसिना फसंनायनि थाखायबो म बोथोरा जानो हमदों आरो।
दुंंहाव जानो हमदों औ नोंथां। बिदिनो दारिमिनारि फसंनाय बिसोर नि उखुन्दै गननाय गेब्रेंनाय गारि-मथर खारनायनि उखुन्दै बेफोरनि गेजेरजोंनो आथिखालनि मुगायावहाय उखुन्दैया माबायाव थांनानै गोजौआव थांनानै अखा हायैनि मोनसे माबा जादों आरो बिदियावनो दिङा‌ गुदुं जानानै सुबुं माहारिखौ थानो हायै खालामदों आथिखालनि मुगायावहाय
औ नोंथां दा बेखौ खमायनो थाखाय जों मा राहा लानांगोन नोंथां?
बेफोरखौ खमायहोनो थाखाय जोङो आबहावाखौ गोग्गो गोथारै लाखिनांगोन आरो सोरबिथिंखौबो जोंनि थासारियाव बिदिनो गोमालांनो हमदों आरो बेफोरबो सोरबिथिंयाबो बाहायनाय मुवाफोरा आथिखालाव बेफोरखौ जोङो लाखिनो थाखाय बिफां-लाइफांखौ गोग्गो मिथिंगाखौ आबहावाखौ गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय बिफां-लाइफां गायनांगोन आबहावाखौ सिखोन-साखोन लाखिनांगोन आरो गारि-मथर आ माबानायखौ सालायनायखौहाय एसे खम बानायनांगोन खम बिबाङै खालामनांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो आरो बिदिनो दैयाव दैयावहाय जोङो बायदिसि ना बथल आ प्लास्टिक दा सेवनै मुवाफोरखौ गारहरो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो गुबुंले जानानै मालाबाबो आबहावाया ओ बारहावाया गुसु जाया आरो गुसु जायैनि उनाव बेफोरनि गेजेरजोंनो गुबुंले जानानै गुदुं थासारियाव सोमजियो आरो दुंलोब लोब जाहोयो बेफोरनि गेजेरजोंनो दा आथिखालनि गोलोम बोथोराव बिफां सिङावबाबो थानो हायै बारहावाया गुदुं जानाय बे बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जादों आरो नोंथां नोंथांमोननिजों माबायदि? जेन'बा बेफोरबायदि बाहायनाय नों नोंथांनि गेजेरावबा नोंथांनि बायदिब्ला बाहायनायखौ
औ नोंथां आंनि बादिब्लाबो बिदिनो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो दंफां गायनांगौ जायो आरोना। जों गोलोम बोथोरखौ थाखाय दंफाङा जोबोद हांथियो आरो ना। हाग्रा बंग्राखौ दा औ सिफायनांगौ होनबाबो जों दं बिफांखौ दानफायनो नाङा आरो। हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों खायसे बेबायदि जिबौ बायदिसिनाफोरा माने न'फोराव फैयो नालाय बेन थाहाय जों हाग्राफोरखौ दानमस्रं औ होनबाबो जोङो मान थायनो नाङा आरो बिदि सानो आत नेजेराव दा गोलोम बोथोराव गायनाय मैगुं से माबायदि जायो नोंथां?
खोनायाखै नोंथां मोजाङै।
गोलोम बोथोराव गायनाय मैगं थाइगं नोंथां नोंसिथिंजाय
अ गोलोम बोथोरावहाय जोंनिजोंहाय बिदिनो बहल होनोमोन आरो गुबुनजोंजाय बिदिनो जोंजों फोरला जिंखा जोगोनार खुमब्रा जुखाम बिदिनो बानलु बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मैगं मानलाग्रा मैगंफोरखौ गायनाय जायो आरो लेनि लेस्रा सबायबिमा होनो जोंनिजोंहाय। मैथा सिख्ला बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो नों गोलोम बोथोरावहाय संनानै जानो थाखाय गावसिनि नुयो गुदैखौ आथिखालावहाय बेफोरखौ मुलाम्फानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखायबो गायनाय जायो आरो गावनि मुलामफा गावनि मुलाम्फानि अनगायैबो फालांगियारि खालामनो थाखायबो गायनाय जायो आरो मानोना गोदोनि जुगावथ' बेफोर मैगं-थाइगंफोरखौ न'आव जानल' थाखाय गायनाय जायोमोन ना नाथाय आथिखालावहाय बेफोरनि गेजेरजों फालांगि खालामनानै ओ रां बुथुमनो थाखाय थाखायबो आथिखालाव बेखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो अब्ला एसेनोसो नामा नोंथां बिदिनो दिनै नि गोलोम बोथोरनि सावरायनाया
औ नोंथां।
दसे सम होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
गोजोनथों।
औ